हेलौ, औ खोनादों।
अ बिदिब्ला टपिकखौ जागायनोसै नामा?
औ मानिमुनि बा बायदिसिना जोंनि ओ सरासनस्रा बर' समाजाव बाहायबाय थानाय खायसे मुलि आरोना जायखौ जों
बंग्रानिफ्राय मोननाय मुलिफोरनि सायाव सावरायगोन आरोना जोङो।
औ।
औ जागोन दे
दा मानि मुलिखौ हमजायो जोंहा मानि मुनिया जाबाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां नङा होनबा? दानि समाव बेफोरखौ मोनो होनबाथाय जोङो मेसें बोथोराव मोननो हायो आरो बांसिनखे बांसिन फोरो रजयो बाथाय बे माइ हाखांनाय फोथारफोराव बांसिन जानाय नुनो मोनो आरो
औ
बेफोरबो आलदा आलदा रोखोमनि दङ मानिमुनिफोरा आं मिथिनायाव खायसे मानिमुनि गिदिर गिदिर थायो ओमफ्राय खायसे आरो फिसा फिसा बे स्टार बायदि नुयो आरो हाथरखि स्टार माने बेफोरखौ बेफोर ओमफ्राय आं बांसिन जायो होनना मिथिबाथायथ' जोंनिथिजाय एसे देर गिदिर गिदिरसिनखौ जायो आरो बे मानि दा थाय नोंसोरथिंजाय मानिमुनिया जायोना बा? माबायदि जायगायाव थिंजाय
मानामुनिखौथ' मानामुनियाथ' ओरैनो लांदां फोथार फ्राव बा दुब्लिफ्राव रज'ग्रा मोनसे ओ मैगं आरो उ बे खौ जोङो मैगं आरो मुलि महरैबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो ओरैनो जोङो मानामुनिखौ मेसें बोथोराव दुब्लिफोरनिफ्राय खानानै लाबोनानै जाफैयो बेयावहाय माने बर'फोरना मोनसे गोदोनि आबै आबौमोना बुंलांनाय बायदियै मोनसे दङ आरो जेनेबा मानामुनि जायोब्ला उदै साब फा जायो बेफोरबायदि बुंनाय
उम
बिनिखायनो माने मानामुनिखौ देहानि थाखाय मोजां होननानै बयबो बुङो आरो नोंगौ ओ जिहेथु दुब्लि फोथाराव रज'ग्रा मैगं हिसाबै बेयाव जेबो ओ मुलि बा ओ बायदिसिना बिदि मेडिसिन होनाय बेयाव थाया नालाय ओ बिनिखायनो बेफोरो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं हिसाबै ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजाङानोखा आरो बेनिफ्राय मानामुनिखौ आङो मोननै रोखोमनि नुदों आरो बे ओ नो थाङा बुंनाय बायदि फिसा आरो गिदिर बे मोनैखौ नुदो
बेनिफ्राय बे माना मुनि फिसाखौबो माने मुलि हिसाबै बाहायनायखौ आङो नुदों आरो जोंना ओ मोनसे दङ ना ओ बरि मुलि होननानै जेखौ बानायोना बर'फ्रा ओ बे बरि मुलि बानायनायावबो माने ओ बै हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां फिथाइ ओ बायदिसिना फोरखौनो बुथुमनानै बे बरि मुलिखौ बानायनाय जायो आरो बे जेरै बे बरि मुलिखौ ओ ग लोमजानाय बा ओ निम'निया जानाय बेफोरनि थाखाय बानायनाय जायो बे बेवहाय माने बे मानामुनि फिसाखौबो होफानायखौ आङो नुदों आरो।
औ थिग माने माने मुनिखौ जायोबाथाय आं जानो मोननायाव ओरैनोथ संस्रा देग्लिनानै जानो मोनदों आरो। माने देगबो माने गोयो
नोंगौ
ननिनो फटारा माने जायोमोन आरो माने मानि मुनि होनबाथाय मोजां मोनसोगारो आरो ओमफ्राय लोगोसे आलुफोरजों एवनानै जाजायो आरो मानि मुनिफोरखौ जायखिया मोजां नालाय ओमफ्राय थिग बिदिनो जोंना ओ- ओ- देहानि माननाय बायदिसिना खारहोनो थाखाय जोंना निम दंफां दङ आरो जों जेराव निमखौ बाहायो माने निमा जोंनि मोदोमनि माननाय बा बायदिसिना दब्रा ओंखारनायफोराव माने बेखौ लाबोनानै दै दै गुदुंजों माने रुनानै बेयाव दुगैयोमोन आरो बेनि बिदैजोंहाय। बिलाइनि ओमफ्राय दाथ' मिथिखायो निम बिलाइनि फा-फ्रायनो गोबां माने बिदि साबोन बायदिसिना ओंखारबाय आरो निम साबोन साबोन होनना बुङो। नोंसोरो एक्सेलि माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय मोनसे मुलि हा दै आरो
औ नोंगौ उम। उम बिदिनो गोबां हाग्रानिफ्राय मोननाय ओ मैगं थाइगंआनो जा आरो मा होनो मुलि हारिनि माने हाग्रायाव गोबां मैगं थाइगंफोर दङ आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंनाय बायदि मा होनो ओ माबायाबो निम बिलाइयाबो नोंगौ। ओ जोंनि माननाय माननाय मानलु मानला जानाय बेफोराव लगायोब्ला माने जोङो हामो जिहेथु बियो मोनसे गोखा हारिनि ओ दंफां नालाय। बेनिफ्राय बेफोरजों माने जोंनियाव मानलुु मानला जानायफ्रा दुगैयोब्लाबो हामो आरो जायोब्लाबो माने देहानि थाखाय मोजां होननानै ओ मिथिनाय जायो। बिनिफ्राय आरो बे निम बिलाइखौ माने बिदैखौ देग्लिनानै फुदुंनानै माने खर'फोरावबो माने फोननायखौ आङो नुदों आरो माने खानायखौ गगायो होननानै माने बेखौ बाहायनाय जायो आरो।
उम बेनिबो जोंहा जारि दंफांबो दङ नङा होमबा? जारि दंफांखौ गोबाङानो बाहायो माने गुजुनाय जानायफोराव ओमफ्राय सोरबा सालायाव दब्रां खारदों होननायफोरा माने जारिनि फिथाइफोरखौ जानो जाबाथाय मोजां जायो होनना बुङो आरो।
औ
उन्दै समाव आंबो जाफेरनो मोन्दोंमोन आरो जारि फिथाइफोरखौ माने मोजां नाङोमोन आरो जेब्ला माने सालायाव दब्रा ओंखारदों बा सालाय गाव ना- जादों होनबाथाय माने जानो होयोमोन आरो ओमफ्राय
बेखौ बिलाइखौथ' ओंख्रि संनाबो जाजायो नाफोरजोंहाय जानो मोजां।
औ।
बा गोथाङैनो जाफायो माने बिलाइ
बिदिनो जारि मैगंफोरा माने देहानि थाखाय जोबोद मोजां होननांगोन जेब्ला जोङो ओ गुजुबाय थायोना ओ गगा मोनो अब्ला माने ओ एसे आलौ गोसा बायदि माने मैगंफोरखौ जानो लुगैयो नालाय। उम बेबायदि समाव जोंनि ओ आइमोना जों ओन्दै समाव लोमजायोब्ला बा दाबो आरो जेब्ला गगा मोननानै गगा मोनोब्ला बबेबा ओंख्रिफोरखौ माने जानो बायो थावनाय मोना बिदि जायो नालाय। बेनिखायनो दाउ फिसाफोरजों बुथारनानै माने जारि ओंख्रि ओ जारि मैगंखौ माने बिदै फुदुंनानै जायोब्ला माने गगा मोननाय रा स्रां मोनो आरो ओ बेनिखायनो बे खौबो मोनसे मुलि हारिनि ओ दंफां बा मुलि हारिनि मैगं होननानैनो जोङो हमनानै लाजायो आरो।
उम बेफोर मोनफा मोनफा गोदो ओ जोंनि जेब्ला डक्टर बायदिसिना माने गैयामोन अब्ला बेफोरखौ माने। बाहायोमोन आरो जोंनि सुबुंफोरा माने बै समावथ' डक्टर बायदिसिना मोननो थाङामोन नालाय।
औ।
ओ बेफोरनो मोनसे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलि महरै ओ माने बाहायजायोमोन आरो। थिग बिदिनो जों दिंखिया बिलाइखौबो जोङो मेडिसिन हिसाबै बाहायनो हायो आरो मानोना याबो गोखा हारियाव गोलैयो नालाय। बेफोर माने बायदिसिनाफोराव माने मोजां जायो आरो।
औ।
ओ बिनि अनगायैबो जोंहा थुलुंसि बिलाइ। थुलुंसि बिलाइ जायखौ ओ माने जेबा ओ आखाइ बौनाय बा आसि बौनाय अबेबा दोलानाय।
औ।
इफोराव माने देग्लिनानै लाजायोमोन आरो बाहायजायोमोन। होम।
नंगौ आ थुलुंसि बिलाइफोरखौबो जोङो गोबां मुलि हिसाबैनो बाहायनाय खौ नुनो मोनो। ओ थुलुंसिया जेब्ला थुलु गगा मोननाय जायोब्ला माने थुलुंसि बिलाइखौबो माने मोनामसु होनाय आरो माने नानानै होनाय थुलुंसि बिलाइजों बेफोरबायदिखौ नुयो आरो। आरो बेजों लोगो सेनो माने मोदोमाव माननाय आ मानसु सासु माननाय सिथर बेफोरबायदि जायोब्ला ओ बे थुलुंसि बिलाइजों माने मोजाङै नायोब्लाबो हामो होन नानै बुंनायखौ खोनादों आरो।
औ आरो थिग बिदिनो थुलुंसिजों लोगोसे तुलसि मेदिसिन होननाय मोनसे दं आरो ओम ओमफ्राय जोंहा ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय होनबाथाय जोङो बेरै बिदैखोबो सानजागोन जों जाय बेरै बिदैया माने मोनसे मिथिंगानि ओ मेडिसिन बायदि खामानि होयो नङा होमबा बेयो माने गो दै माबायाव गोलैयो आरो ओ जायखौ जों गुजुनायफोराव बाहायजायो गोबाङानो बाहाय नायफोराव ओ बेजों आरो ओ थुलुंसि बिलाइजों जाजायो होननानै
औ नंगौ। ओं बे बेरे बिदैआबोजो गोबां ओ मुलियानो होननानै बुंनांगोन आरो। मुलि महरै बाहाय जायो। ओ जायखौ माने बायोब्ला एसेयावनो बुहुद ओ दाम लानाया दाम लायो आरो
उम उम
ओं बेे
बेरे बिदैजों माने ओ गुजुनायफ्राथ' हामोआनो बिनिफ्राय आरो गथ'फोरनि उम सालाय माने दह'नाय बिसोरना उन्दै समाव गथ'फोरना सालाय दह'नाय माने बुहुत जायो। ओ बेफोरबायदि समाव माने बै बेरे बिदैखौ माने सालायाव गथ'फोरनियाव फोननानै होयोब्ला बे सालाय दहनायाबो हामो होननानै माने बुं बुंनायखौ खोनाबोदों आरो गोदो गोदायनि आबै आबौनिफ्राय।
जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां माने बेसादफोरानो माने मेडिसिनाव गोलैयो होनना उम हागोन आरो थिग बे दा मैथ्रु जायखौ बुङो मैथ्रु बिबार मैथ्रु फोराथ' गोखा गोलैयो नालाय थ' जेनोब्ला उदैनि खायसे ओ ओ एम्फौ बा मानेबो थम फिल' जायोना आरो जेनेबा बेफोरखौ मा सोखानायाव मोजां खालामो आरो बिबारफोरा बा बेनि आरो फिथाइआनो जा मोनसे मेडिसिन महराव दि आरो
औ नंगौ। बे मोदुफुल फिथाइफोरखौबो माने ओ उदै साफा जायो होननानै बुङो आरो जाबाथाय। ओ ओंख्रि संनायानो जा बा ओ ओंख्रि संनायानो जा बा माने गोथाङैनो बा मोनहोनानै जा माने उदैनि थाखाय मोजां ओ उदैयावहाय लेथ्रा लेथ्रा जानायफ्रा माने साफा जालाङो। बेफोरबायदि होननानै माने जानो होयो आरो
बिनि अनगायैबो आरो दंबावो जेरै जोंना मैथाफोर बे मैथा बांगाल औ जोंनिया मैथा बांगाल होनना बुङो आरो मैथा गोखा जे बुङो ना।
उम
औ बे मैथाखौबो माने जायो आरो बे मैथाखौ जायोब्ला माने सान्दुं नांनाय ए जेखौ बुङो जन्दिज ओम बे जन्दिस जानाया माने खारो बेनिखायनो ओ सान्दुं नांनाय बा जन्दिसनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बै ओ मैथा गोखा बा जोंनिथिं मैथा बांगाल होनो बेखौ माने जाहोनायखौ ओ नुनो मोनो आरो जेनेबा जानो होयो आरो
ओ बेनि अनगायैबो खुन्थाइ खुन्थायाइ फिथाइ होनना बुङो बेबो मोनसे गोखा हारियावनो गोलैयो आरो बेफोरो माने गोखाफोरखौ जायोब्ला जोंनि माननाय मानायफोरा खारो होननानै फोथायो नालाय ओंखायनो गोखा गोदोनि मानसिफ्रा बिराद जायोमोन आरो
औ
गोखाखो गोखा जेरै नारजियानो जा नारजि ओमफ्राय ओ आं ओ बे फाथिखा बिबार होनना बुङोना बेबो मोनसे गोखा आरो बेफोरो माने मोनफा मोनफा देहानि थाखाय फ्राय मोजां आरो बेनि अनगायैबो आरो ओ जोङो। मोननो हाबावो नामा गोखा गोखा बिदि जेनेबा गोखाल' नङा आरो मेडिसिन हिसाबै।
ओ मेदिसिन हिसाबैथ' गोबां दंबावो ओ हाग्रानि मोननाय गाससिबो मैगंफोरखौनो माने मेडिसिन होननानै बुंनाय जायो आरो माने बुंनानै फोजोबनो हाया ओ जेसेबां खिनि मैगं दङ बेफोरखौनो माने ओ मेडिसिन हिसाबै बाहायनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो
ओ समाबो जाबाय दोनथ'नोसै होमबा
औ जागोन दे बिदिब्ला